औ। हेल'- हेल' औ खोनाद- खुलुमबाय नोंथां। खोनादों दा?
अ। दाथ' दैज्लां बोथोर सफैबाय।
औ।
ना दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै एसे रायलायनो सानदोंमोन आरो दा। नोंथांआबो एसे फोरमायलाय। नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होबानो जाबाय, जे आंना जायाबा।
औ दे जागोन दे नोंथां।
ओं दाथ' गायनाय -फुनाय दिन जाबाय, दै फोराबो दाथ' बाराथार जादों। माइ दाथ' मा फार्स्टआव जों खोथिया खोथिया फोनानि लानानै एसे देर मास मोनसे मास मोननैनि उ न' जाबाथाय फुबाय फुनानै गायबाय।
दासान्दि गायगासिनो ।नोंथांमोननिथिंजाय माबायदि सोलिदों आबादा?
औ जोंनिथिं दा, बेै स मोनसे बर'नि आरो गुबुनफोराबो फालियो ।गुबुन हारिफोराबो फालिनाय जायो जेरैहाय सुवा बे आमथिसुवा जोबनायनि उनावनो जोंनाबो बेबाय खोथिया जौबाय नालायहाय बेखौदा गासिबो फ्रायानो ट्रेक्टरजों हालेवनानै दा खायफा खायफाया गायबायानो बोरिनिखो आरो गोथौफोरनिसो आरो दैया बुरजानि थाखायहाय गायथ'नो हायाखै आरोना नोंथां
औ
बिदिनो नोंथां मोननि गामियावहाय मा मा आबाद मावनाय जायो मुं फोर खौ बुंनो हागोन नामा नोंथां
जोंनिथिंजायथ' दा माइ आबाद मावो बेनिफ्राय फाथोफोर फोनाय जायो बिदिनो मैगं थाइगं फोर फोयो आ जोरै सबाय बिमा खांख्रे खला बेफोरबायदिखौ फोनाय जायो आरो दाबायदियाव
औ जेनेबा दा आबादनि जेनेबा माइ फोरनि मुंफोरखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथां
मोननैसो बुंनो हागोनदां मिथिनायफोरखौ बिदिनो तिहारि माइ रनजित माइ माइ मा बाव माइ बेफोरखौ मिथियो आरो एसां मोजां बारा‌ मिथिआ नोंथाङा मिथियो नामा आरो बेलेग माबाफोर
औ आंबो मिथिनायाव बेनो जेनेबा ओ माइब्रा खालि आरोहाय बिखिं रन जित बाहादुर नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो बेफोरबो आरोहाय दा गोदानाय दोङो बेफोरनि मुंफोरखौथ' आंबो मोजाङै मिथिया जेनेबा जोंहाबो बारा इसिबां गाया नालाय नोंथां औ लोगोसेनो दा आरो जोंना खदन खामनायबो मोनो जायखौ ओ फो- गायोब्ला आरोना मोजां जायो ओ न'नि फोनायनि निख्रुइ बांसिन मोजांसिन जानाय नुयो आरोना नोंथां
अ गोदान आरोना दा
औ जेनेबा खद खदन खालामनाय होननानै ओ खरन खालामनाय होनना ओंखारो जेनेबा बे बेखौ गायब्ला गोबां माइ जानाय नुयो आरोना आरो बेखौ जोंना बोसोरनै बा बोसोरथामल' गायनो हायो बेनि उनावहाय सोलायनांगौ जायो आरो नोंथां औ अ औ आबादा मोजां जानाय नुयो
अ
जोंहाबो बे खौनो हदन खालामनायखौनो औ औ जोंहा दा खदन खालामामनायखौनो गायदों एबार थांनाय बोसोरावबो गायदोंमोन गोबां जादोंमोन आरोना नोंथां बेनिखायनो एबारबो बेखौनो गायदों जोंङा
अ
बोरि हा हिसाबै
जोंनाथ' माबा माइखौसो गायदों खोमा जोंना रनजित माइ
औ
इथिंजाय बांसिनानो रन्जित माइखौ गायो हाफोरा एसे बुरि नालाय अ
स' बेबदिनो नोंथांनाङा दानि ओ गोदान मुगाजों ओंखारनाय जेनेबा ट्रेक्टर बेजोंनो होदोंना गोदोनि नांगोल बेफोरजों
दाथ' गोदान मुगानि ओंखारनाय ट्रेक्टरजोंनो हालेवनाय जायो। बिदि हालेवनायफोरखौ बारा नुनोनो मोनला। मोसौजों हालेवनायखौ। नोंसोरनिथिंजाय दा मा
खौनो बाहायो नोंथां स' ट्रेक्टरजों ओंखारनायनि ओमफ्राय गोबां मुलाम्फा जानाय नुनो मोनो आरोना नोंथां दा जोङो गोदोहाय नांगोलजों। मोसौजों हेवोमोन। अब्ला गोबाव साना एवनायाव
अ। दाथ' दैज्लां बारिनि सिगाङावनो गायखांजोबो
औ दा आरो जोंना टेक्टर जों हेवनायखाय आरो थाबै समायनि गेजेरावनो गायनो हायो आरो ना हाखौ फोमोननो हायो थाबनो औ बेबादिनो नोंथांला माइ गायनायावहाय खामलाफोर लायोना ना नोंथांना न'आवनो गायनाय जायो नोंथां।
माखसे न'आवबो गायो ओमफ्राय खामलाबो लायो दे।
औ जेनेबा खामला फोराबोथ' नोंथांमोननिसिम एसेबां सिम लायो रांखौ औ
दाथ' थामजौ बाजि जायो।
औ थ'
नोंसोरनि थिं बेसेबां
अ अ बिदिनो थामजौ बाजि माने ओ गायनायहाय थामजौ लायो बेनिफ्राय आरो ओ थामजौ बाजि बेबायाददि लायो आरोना नोंथां
अ जोंनाथ' फुनायनिखौ बेसेबां मुथा हिसाब लायो आरो मोनसे मोनसे मोनसेयाव माबाखौ माबा
औ औ बेबायदि हिसाबाव होमबा होमबा जाय जेसां बुरजा फुनो हायो बियो बांसिन मोननोसै बेबायदि नामा नों
औ औ गावनिखौनाय बायदि मोनसिगोन फुनो हानायजों नोंसोरनि बायदिबा होमबा हाजिरा नोंसिनिया।
औ जोंनिथिंजाय हाजिरा हिसाबै होयो जेनेबा सानसेनि हिसाबै बेसां हायो बेयो औ गावनि गोसो बाथ्रा
अ
बेबायदिनो माइ आबाद होनोब्लाथ' माइ आबादा जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि नङा ह होनोमबा नों थां जेनेबा जों मानसिफोरनो बा जिब जुनारफोरनोबो न'आव बिसिजानाय जिब जुनार म खायसे खायसेनो जोंनोहाय माबानांगौ जायो नालाय जानो आदार ।
आ जानो आदार ओंखाम नङाबाथ जाखानो
औ जाखाया जों थांना थानो हानाय नङा नालाय औ । गोबां मुलाम्फायो लोगोसे बेयो जोंनि थाखायबो आरोहाय बेफोरखौ बुरजा गाय बा फाननानैबो जोङो गोबां रां मोननो होना नोंथां?
औ।
जेनेबा बेफारिफोरा बायनो फैयो नालाय फाननानैबो रां मोननो हायो ।
अ।
आरो बेफोर आबादा ओ जोंनि
ओ बोसोर बोसोरसे आव ख'नसे ओ ओ माथो बोसोरसेयाव खनसेल' गायनाय जायो ।
औ जेनेबा बे बोसोराव खनसेल'सो नालाय जेनेबा बयबो थाब थुब बयबो ओंखारो दा आरो गोलोम बोथोरनि समावनो गायो नालाय बे औ औ। बेबायदिनो औ जेनेबा सम मोनाब्ला सम दिहुनना गायनांगौ जायो जेनेबा जों बेखौनो जाना थांना थायो नालाय नोंथां ।
औ।
औ। थ' बेबायदिनो
दा नोंसोरनिथिंजाय म माबायदि सलि दङ बा?
औ जों जोंनिखि दा
गायगा बिनिफ्राय नोंथांमोननिसिम खामलानि आंखाल जायोना जेनेबा गायनाय फुनाय नोंथां?
दा दाथ' बारा जाया मोनो मोननाया
औ।
नोंसिनि नोंसिनिथिंजाय जायो नामा आंखाल?
औ जायोथां जेनेबा ओ खम सुबुं नालाय जोंना जोंनाहाय दाना ओ बो बो सुबुंफोरानो गायनायाव गायनाय फुनायाव बारायसाय नोंथां ।
अ
जेनेबा बयबो ओ फरायनायजों लोगोसे दावगालांबाय नालायहाय बिसोरबो खामानि मावनो बारा ओंखारनाय नुनो मोनला औ । औ। बेबायदिनो आरो खम नुयो आंखाल जायो जों मिथिंजाय नोंथां ।
बेबायदिनो गुबुन बेबायदि खमजों लोगोसे आरो बेबो जाहैयो जेनेबा ओ गुबुनफोरनियावबो थांना गायहैनाय नुयो नालाय। जेनेबा जायगानिफोरखौ मोननो नागिरा आरोना नोंथां गुबुन सो लाबानै गायफैनाय नुदों आरो ना दा नोंथां? गुबुनफोरखौ लाबोना गायनाय नुदों।
अ।
स'। दानाथ' जोंना गायनायफोराबो गोदान आबादफोरा मोजाङैनो सोलिदों नोंथां औ।
नोंथांमोननिथिंजाय मा मा गायनाय जायो?
ओ जोंनिखिंबो दा जोंनिखैबो खालि गायदों लोगोसे रन्जित बाहादुर अ गायनाय नुदों
अ
जोसा मायब्रा गायदों बारा बेसेबां गाया इसेबां गायाब नालाय बेखौ
अ मागोआवल'सो एसे जानाय जायो औ मागोआव एसेल'सो जानाय जायो नालाय
औ औ बारा इसिबां गोनांथि गैया
ओम बिदिनो दब्लायसे दब्लायनै गायबानोथ' थुहैयो ना
थोयो औ आरो न'वावनो गायफानाय जायो आरोना नोंथां औ
समाबो जाबाय जोंना
औ दे होमबा नोंथां
ना औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिफ्राय बाथ्राफोरखौ मिथिनानै
औ दे नोंथां औ औ दे औ